अ खुलुमबाय ।
ओ खुलुमबाय नोंथां। औ आं नोंथांजों ओ जा भारताव मोननाय ओ जा फि फिथाइ सामथाइ जाग्रा फिथाइ सामथाइ । बेफोरनि सोमोन्दै ओ फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन
औ, ओ जोंनाथ भारताव ओ गोबां फिथाइ सामथाइ मोननाय जायो जेरै आपेल थाइजौ खान्थाल, ओ आमलाय गु, लिथु गु, लिसु ओ आनारस बेफोरबायदिनो गोबां थालिर बेफोरबायदिनो गोबां फिथाइ मोननाय जायो ओम नोंथाङा ओ फिथाइ सामथाइ जानानै मोजां मोनो नामा नोंथां?
औ फिथाइ सामथाइ जाना जोबोद मोजां मोनो आङो।
औ, औ दे नोंथाङा मा मा फिथाइखौ जानानै मोजां मोनो? एसे ओ
जेरै दा माने जोंनि गामि ओनसोलफोराव न नखराव थाखायो होनलाय जेरै थाइजौ खान्थाल थालिर लिसु जा आमलुखु जा बेफोर थाखायो आरो नारेंखल
नंगौ, नंगौ।
बेफोर न'खराव थाखानाय फिथाइ।
औ, ओ आरो थाइजौआथ' जोंनि ओ भारतनि मोनसे ओ मुंदांखा
मुंदांखा फिथाइ आरो औ
नंगौ ओ बेखौबो जानो जोबोरैनो गोथाव जायो ओ जानानै जोबोर गोथाव मोनो न नोंथां? ओ थिग बेहदिनो ओ
फोमोननाय मोननायखौ जानानैबो
औ नंगौ ओ थार बेफोरबायदिनो थालिर फिथाइयाबो ओ जोंनि ओ देहाखौ खक्ति गोबां खक्ति मोनहैयो बेयो बेखौ जानानै जोबोर नंगौ, नंगौ
जेरै आपेल औ
फिथाइफोराबो ओ गोहो जोंनि देहाखौ जोबोर गोहो होयो औ ओ दानि ओ दिनाव सुबुंफोरा बारा ओ फिथाइफोरखौ जाबांनो नागिरला ओ बे खौ नुनो मोनदों जोङो औ ओ आंनि बायदिब्ला हायोब्ला सुबुंफोरा सानसेयाव थाइसे बा थाइनै बेफोरबायदि फिथाइ जाग्रा
जाथारनांगौ आरो देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय।
औ औ मोजाङै लाखिनो हायो होमब्लासो।
उम दानियाथ बेफोरनि बागैबो माने ओ अन गायैबो गोबां गोदान गोदान फिथाइ सामथाइ नुनाय बिदि जायो आरोना जेरै गोदान गोदान बाहेर निफ्राय जाफैनाय जेरै ड्रेगन फ्रुट बेफोर जाफ फैनो मोनदों गोदान गोदान फिथाइ साम थाइ हाथायफोराव नुनाय जायो आरो।
औ बेफोरखौ जानायाथ जोबोर मोजां बेफोरबो देहानि थाखाय आरो गोबबां थै जायो होननानै खोनानो मोन्दों। बेफोरखौ जानानै औ ओ फिथाइखौ जानायजों लोगोसे जोङो गोबां भिटामिनफोरबो मोनो ना । हायो जेरै खमला फिथाइयाव जोङो ओ सिबिं भिटामिन मोननो हायो जाय मेगननि थाखाय जोबोर मोजां सि भिटामिना गोबां ओ फिथाइ सामथाइखौ जाब अब्लाथाय जोङो ओ गोबां भिटामिन मोननो हायो ए बि सि डि बेफोरबायदि गोबां भिटामिन जों मोननो हायो आरो।
गुबुन गुबुन भिटामिन थायो आरो ।
औ
जेरै बेरामिफोरखौ जेरै जेरै थै खम जाबोला दालिम फिथ फिथाइफोर जानो थिनो डाक्टरा फिथाइ सामथाइ जानाया जोबोद मोजां थैनि थाखाय
औ नंगौ ओ बिदिनो थैजाहोग्रा गोबां ओ जोंनियाव फिथाइ ओ नुनो मोनो नङासै
औ
औ बेफोरनि गेजेरावनो ओ जा बिद फिथाइ ओ बिद बेफोरबो ओ मोनसे ओ गाजरफोरखौबो जोङो जा नांगौ जायो बेफोरनि अनगायैबो ओ जोंनिया दाथ थाइजौ खान्थालनि ओ सम थाइजौ खान्थाल फिथाइ थायनायनि सम नोंथाङा थाइजौ खान्थाल बे बोसोराव जाफेरबाय नामा नोंथां
औ जाफेरबाय थाइजौआथ मोनबायानो होनलाय दा
नंगौ नंगौ
थाइजौ खान्थाल खान्थालफोरखौ आरो मैगं जानोबो मोजां जायो आरो ना
नंगौ नंगौ औ खान्थालखौ नों ओ नोंथाङा मैगं जाफेर
मैगंबो जानो हायो एवना जानो हायो औ जाफेरबाय
ओ फेराखैमोन खान्थालनि ओ मैगंखौ नोंथाङा माबोरै सङो ओ आं मिथि थिनाय बायदि जेनेबा माबोरै सङो जेनेबा आं इयुनाव स अंना जानो हानाय बायदि नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
माने खान्थालखौ ओरैनो एवनाय जायो आरो जेरै जों सरासनस्रा भाजाफोर खो जेरै एवनाय जायो जेरै गुबुन मैगंफोरखौ संनाय जायो ओरैनो सङो आरो जेरै गोरलैयावनो संनाय जानयो राबा संनो हाया।
औ गोरलैयावसो सांनाय जायो नामा नोंथां ओ
जायो। ओमबानिया संदो आरो आलुफोरजों होनानै सं। बानायो जेरै
नंगौ नंगौ ओ जोङो बेखौ ओ खान्थालनि मा ओं ओ बुस्थुखौ जानाय जायो जेनेबा जों बिुगुर खौ जायो ना ओ मादाखौ जानाय जायो।
जों बिगुरखौ बायबाय गारो आरो होनलाय गोबायै सा सानिखो गारनानै जायो आरो मा दाखो
खान्थालाथ जोंनिया बे अराबो जाजायो नङा
जोंनिया औ मोनबा बेगराबो जा जायो बेगराबो जानो गोथाव जायो आरो। सावनानैबो जाफेरनो मोन्दों होनलाय?
औ नंगौ जाफेरबाय सावनानै जाफेरबाय नोंथां।
सावनानैबो गोथाव जायो।
बिनि अनगायैबो दाथ थाइजौनिबो दिन। ओ गोबां नोंथाङा लोगोफोरजों ओ दे नोंथांनिखो जागायलाय बुंनाय नोंथाङा।
आं बुंदोंमोन माने ओ फिथाइ सामथायफोरा जेरै जोंनि बर' हार बिनि नियम निथि खान्थिजोंबो लोब्बा दोङो आरो जेरै दा ओ आमथिसुवाफोराव जेरै थाय साम थाय नङाबा जाथारा होनलाय आमथिसुवानि नियम उम बर' हारिनि बेयो फान थि आमथि सुवानि उनाव जो खोनायोमोन आरो ना जानो मोनो होननानै फि थाय सामथाय जेरै गोदानाव खारनाय बेफोरखौ आमथिसुवायाव बावग्रोनायनि उनावसो जानाय जायो आरो।
औ दाथ ओ आमथिसुवा सब सफैयि थायावनो थाइजौ, खान्थाला जोबस्रांनो हमबायानो।
नुनो मोननाय जायो दिनै माने आमथि सुवा मोनफैयि सिगांनो जाग्रोयो मानसिफोरा।
नंगौ नंगौ नंगौ। औ ओ दा नोंथाङा गुबुन हारिनिफ्राय फैनाय मा मा फिथाइ सामथाइफोरखौबो नोंथाङा जाफेरनो मोनखो? एसे बुंनो हागोन ना नोंथां? मिथिफेरै फिथाइ नोंथाङा मोनजाफे फेरदों नामा?
मिथिफेरै मिथिफेरैथ' दानिया होनलाय गोदान गोदान हाथाइफोराव फैनाय जेरै ड्रेगन फ्रुइट बेफोरखौ मोनजादों आरो। मोनजाफेरबाय जानो गोथाव जायो आरो बेफोरजों
नंगौ नंगौ ओ ओरैनो नों नोंथांमोननि गामियाव ओ मा मा फिथाइखौ नोंथाङा बांसिन नुनो मोनो एसे ओ मुंफोरखौ बुंना होनो हागोन नामा?
जोंनि गामियावथ' दा जेरै थाइजौ खान्थाल बेफोर दोंखायो आरो बुं थांब्ला न'खर न'खरनावनो दङ होनना बुंजायो थालिर बिफांफोरा। थालिर गोबां बेफोर थाखायो आरो होनलाय गोबां नुनो मोनदों।
ओ गोबां
नोंथांमोन नोंथांमोननिथिं मा मा दोङो गोबां
जोंनिखिबो बिदिनो गोबां थाइजौनिफ्राय लानानै थाइजौ जोङो ओ खान्थाल मोननो हा मोन्नाय जायो आरोना। बेनि उनाव ओ लिसु मोननो हानाय जायो। लिथुखु ओ बिनि उनाव ओ आमलायखु बिदिनो जलफाय बेबायदि गोबां फिथाइ मोनो आरो बेनि अनगायैबो ओ आनारसबो मोननो हायो जोंनिखि नारेंखल फिथाइ गोबां ओ रोखोमनि जिनिस गामियाव मोनफ्राम मोनफ्राम जबोआनो होन जायो दे फिथाइफोरखौ
आरो ना
औ औ
गामिफोराव
नोंगौ नोंगौ नों औ नोंथाङा ओ बेफोरो फिथाइफोरनि गेजेराव नोंथाङा ओ मा फिथाइखौ बयनिख्रुइ साबसिनै बा ओ खदसिन मोनो एसे नोंथांनि ओ खद मोननाय बे फिथाइनि मुंखौ आंनो खोन्थानो हागोन नामा नोंथां?
औ खोना दोंना
औ खोनादों नोंथां
औ मा सोंदोंमोन?
ओ नोंथाङा ओ बेफोर फिथाइफोरनि गेजेराव जा भारताव फिथाइ मोननाय फिथाइ फोर एबा गामि ओनसोलाव मोननाय फिथाइफोर बिनि गेजेराव नोंथाङा मा मोनसे फि थाइखौ जानानै ओ बांसिन थावनाय मोनो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नोंथां?
गामि ओनसोलाव जोंनिफोराव जे मोनो होनलाय माने सहसावनो मोननाय जेरै खालि लि बेफोरखौ जाना मोजां मोनो आरो
नंगौ नंगौ
जेरै दा जोंनिया आफेल फोरखौथ बाहेरनिफायसो लाबनाय जायो होनलाय जोंनि माबानि फाय मानेआव
औ कश्मिर औ काश्मिरफोरनिफ्राय लाबनाय जायो एफ औ आपेलखौ जोंनि गामि ओनसोलाव गायनाय जाया
गामि ओनसोलाव नुनाय जाया आरो बेफोरखौ
औ‌ तरमुस फिथायफोरखौ नोंथां मोननि तरमुस फिथाइफोरखौ नोंथांमोननि गामियाव गायनाय जायो नामा नोंथां
ओं गायनाय जायो तरमुसफोरा जेरै हा गोदानफोराव बांसिन जायो आरो साबसिन जानाय नुयो।
नंगौ नंगौ ओ बेनो औ
दान जावनायफोराव फारफोराव होना दोनबानो रिन जाला बायसोयो आरो
औ ओ ओ सिगाङो खोनादोंमोन दि ओ तरमुसा एदि बाला एसे अन्थाइ थादेरनाय जायगायावसो जायो होनना नाथाय ओ ओ जोंनि गामि खिन ओ बे बोसोरानो थांनाय बोसोराव नुनो मोनदोंदि ओ बेफोर बायदि माइ गायग्रा हा हायावनो गायनाय
औ औ
औ बेफोर माइ बेफोर बायदि माइ गायनाय हायावबो जायो होनना मिथिनायब्ला औ जोंबो बे खेटिखौ मावनो सानदोंमोन होननानै ओ सानोमोन आरो नाथाय ओ एबार बोसोर नुनो मोनबाय
होम्म
ओ नोंथाङा तरमुसखौ जानानै माबायदि मोनो?
तरमुसखौ जानानै मोजां मोनो । गोथाव आरो तरमुस आबो देहानि थाखाय मोजां दा गरम बोथोरफोराव बांसिन जानाय जायो आरो बेफोरखौ
औ औ औ
गरम बोथोरफोराव ओ देहाफोरखौ जिब होयो होनलाय थान्दा खालामो ।
नोंगौ नोंगौ थरमुसनि ओ जा रोसि बिखौ जोङो रोसि खालामनाबो जाजायो आरोना लोंजायो औ थारैनो ओ दे‌ होमब्ला ना नों थां जोंना समाबो जाबाय नोंथां औ नोंथांजों रायलायनानै गोबां गोजोननाय मोन बाय आरो ओ फिथाइ सामथाइनि गोबां बा थ्रा आरो मुं मिथिनो मोनबाय नों थांनिफ्राय दे दे गोजोननाय थाबाय नोंथां दे ।